नोंथां हेल' खुलुमबाय नोंथां खोनादोंना खोनादोंना औ नोंथाङा फिरि दङब्ला आं नोंथांजों माखासे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन
औ औ आ सावरायनो हागोन दे
आं माने आया माने न'खर दानायाव माबायदि बिहोमा दं बिनि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन दे आं फ्रियानो दंखायो
अ हिनजाव माहारिफोरा माने न'खर दानायाव जों गोबां माने बिहोमा दं मानो होनोब्ला हिनजाव बा बिमा माहारि नङाब्ला माने जोंनि न'खरा माने माने थां माबाया आरो सोलियाबा एबा जाया मानो होनबा फुंनिफ्रायनो माखासे जोंनि संनाय खावनाय होन माखासे हाबाफारिफोर होन जाय हौवाफोर नाथाय बांसिन हाबाफारिखौ हिनजाव जेनेबा रां आरजिनो जों हिन्जाव माहारि बा बर' बिमाफोरा मा खालामो जोंनिया अमा फिसियो दाउ फिसियो बोरमा फिसियो मोसौ फिसियो। आरो गोबां रोखोमनि जिब जुनार हांसो बायदिसिना फिसियो नङा होनबा आरो बेजों लोगोसे बिसोरो माने रां आरजिनो थाखाय बा फिसाफोरखौ फोरोंनो बा मा माबा मोनसे खालामनो थाखाय बिसोरो मा खालामो जेनेबा जि दानानैबो फानो आरो बेजों लोगोसे जोंनि समाजावथ' जौ संनाय हुदाबो दं नङा होनबा जौ संनानै फाननायखौबो नुनो मोनो। माने हिन्जाव माहारि नङाब्ला माने मोनसे न'खरा जाया होननानैनो बुंनो हायो आरो मानो होनोब्ला उन्दैनिफ्रायनो फिसा खौ गियान होनाय बा माखासे रां आरजिनायखौ खालि हौवाफोराल' खालामा माने हिनजावफोराबो बा हिनजावफोराबो खामायो दानि दिनावथ' माने हिनजाव माहारिफोरखौबो हौवाफोरजों समान समान माने खारफानाय खारफानाय नुनो मोनसै मानो होनोब्ला हिनजावफोरा माने हौवाफोरजों खम नंला होननानै बुंनो हायो गोदोनि दिनावथ' माने बिदि मानियामोन जे हिनजावफोरा माखासे खामानिखौ मावनो मोना उमुगा हिनजावसो नों बिदिखौ मावनो मोना उमुगखौ मावनो मोना बिदि होननानै सिमा दंमोन आरो। हिनजाव आरो हौवानि फारागथि खालामनाय जायोमोन नाथाय जों जुगजों लोगोसे दानि दिनाव मा नुनो मोनो हिन्जाव माहारिफोरखौबो माने हौवाफोरजों समान समान खामानि मावनाय बा साख्रिनि बेलायावनो होन जेरै माखासे माखासे जों गोदोनि दिनाव हिनजावफोरखौ साख्रि मावनाय बा बायजोआव खामायनो थांनाय नुनो मोनामोन नाथाय दानि दिनाव मा नुसै जोङो मा हिनजावफोराबो माने गोबां साख्रिफोर जेरै हौवाफोरा जेरै मावो। पुलिसानो होन कामान्ड'नो होन डिफेन्सनो होन गोबां रोखोमनि आर्मि बायदि बायदि गासिबावबो माने जोङो बि एस एफ बायदिसिना बा डक्टरानो होन इन्जिनियारानो होन बा लयारानो होन बा एडभकेटनो होन बा फोरोंगिरियानो होन माने जेबो फारागथि नुला आरो माने हिनजावफोरखौबो माने बेफोरबायदि साख्रि बा बायदिसिनाखौ मावनानै माने गावखौ सुंथानायजों लोगोसे न'खरखौबो नायनाय नुनो मोनो। बेनि थाखायनो मानि हिनजावफोराबो माने समान समान गोहोम दं आरो न'खरखौ दावगाहोनायाव बा न'खरखौ मोजां खालामनायाव जेरै रांखान्थिनि आयदायानो आयदाजोंनो होनना मानो बा खामानिजों खामानि मावनायजोंनो होना मानो। माने गासैबो बिथिङावनो जेरै बिमा माहारि जायफोरा लेखा रोङा जायफोरा माने बिदि सोलोंथाइनि गियान गैया बा माबा गैया बिसोरो मा खालामो? गोदोनि दिनाव बा दानि दिनावबो माखासेखौ खालामनाय नुयो मा बिसोरो मा जि दायो गामसा दायो बेफोर जिफोरा माने हाथायाव माने मोजां बेसेन मोनो बेफोरखौ फाननानै मा फिसाफोरखौ फोरोङो आरो दाउ अमायाथ' गोबां जोंनो सहाय होखायो जोंथ' अमा फिसिखायो अमा मासेया दानि दिनाव माने दाइन दाइन गु दान फिसियोबानो जोङो बेनिफ्राय मा हिनजावफोरा फिसियो नालाय जि जिसे जिनै रोजा रां आरो बिनिखफ्रायबो बांसिन रां खामायनो हादों आरो अमा फिसा मासे फानोब्ला जोङो दानि दिनाव मा ओ थामरोजा ब्रैरोजा बा रोजा गाहाम हाथायाव दाम मोन्नायखौ नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ।
आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा?
औ नोंथां होननाय बादिनो नंगौ आथिखालाव ओ आइजो माहारियाबो हौवा माहारिफोरजों माने समान समान जुजिनो हानाय गोहोआ दंसै एबा जों नुनो मोनसै दा आथिखालाव जोंनि जोंनि साफ्रोमबोनि न'खराव गारजेन महरै जोंनि बिमा बिमा बिफा मोन सानैजोंसो गारजेन जायो बे मोननै न'खो ओ ओं मोननै बिमा बिफा लोगो नांनानैसो मोनसे न'खरखौ दायो। थिग बेबादिनो जोंनि जोंनि बिफाफ्रा सब समाय बांसिनानो बाहेरायाव खामानि मावोबा न'आव बारा थानो मोना बिसोरो ओ थाखा आरजिनायनि माखासे खामानि मावनो थाखाय बिसोरो बाहेरायाव थांनांगौ जायो दा जोंनि न'आव जोंनि बिमाफ्रा थायो जाय जोंखौ जोङो माइनाव एबा लो खिन'नि लोखि होननानै जोङो हिनजाव माहारिखौनो बुंनानै हायो दा न'आव बांसिन हिनजाव माहारिफ्रा न'आव बांसिन थानायलाय न'नि गथ'फोर बा गावनि फिसा फिसौ फोरजों माने बांसिन बेहा खाथि सोमोन्दोसिन थासिनो नङा होनबा
ओ बे माने फिसा न'खरनि फिसाफोरखौबा ओ गथ'फोरखौ गियान होनाया मा माने बिमाफोरनि दायथ' बा बिसोरो आखुखौ माबोरै फिसाफोरखौ नोजोर होनाय बा फिसाफोरखौ फरायदोंना फरायाखै बाबा माबायदि माबायदि आखल खालामगासिनो आंनि फिसाया जेनेबा ओ गोरोन्थि लामाजोंथ' थाङाखैना बेफोरखौ नोजा नोजोर होनायनि दिथा होनायनि गाहाय बिबानानो बिमा माहारि बा हिनजावफोरनियाव थायो आरो मानो होनोब्ला न'खरखौ माने हिनजावफोरासो बांसिन दैदेनखायो नङा होनबा हौवाफोरा माने रां खामायनानै होफैयो आरो बांसिनै माने बायजोनि खामानिफोर खौ सामलायो नालाय
औ औ नंगौ नंगौ दा सासे हिनजावा बा सासे बिमा माहारिया मोजां आखलनि जा मोजां आखल आखुनि जानांगोन जुदि बेहा ओ फिसाया जुदि रां खामायनानै लाबोयोबा बियो रांफोरखौ लाब लाब स्राबस्राब बाहायोब्ला बियो न'खर सालायनायाव निस्सय माबा मोनसे
प्रब्लेम जानो हागौ माबा थोब्ले माब्ले जानो हागौ अल खद जानो हागौ थिग बेबायदिनो जोंनि गथ' गथ' थाया जिहेथु बिमा बिफाजों बिमाजों बांसिन थानो मोननायलाय बिमाया बांसिन बिनो मोजां गियानखौ जेब्लायबो होनो ओहो सेस्था खालामनांगौ बेखौ गथ'खौ माबोरै फरायनांगौ बा माबोरै सासे से मोजां समाजाव मोजां गुन गोनां सासे बेक्ति जानो हायो बा सासे मानसि जानो हायो बिनि सायाव बिमा माहारिया माने एसेब्लाबो बांसिन दायथ' दं होननानै आं सानो
आं सानो आरो बिमा माहारिया माने न'खर माने न' सिङावल' थानानै माने आं सानो आरो आंनि नोजोराव न' सि सिङावल' थानानै माने न'खरखौ माने जौगा होआ बा दावखो होआ बा बिहोमा होआ बिसोरो माने मा खासे समाव माने बायजोआव थानानैबो बायजोनिफ्रायबो खामानि मावनानै माने न'खरखौ सहाय होयो नङा होनबा आय जो माहारिया बा बिमा माहारिया माने दानि दिनावथ' जोङो जुगा माने गोदोनि बायदि नंला माने हाउस वाइफनि अनगायै माने माखासे जब मावग्राफोर जेनेबा साख्रि मावग्राफोर आइजोफोरबो गोबां नुबाय बिसोरो माने न'खरजों लोगोसे माने गावसिनि जा मावनो गोसो बेफोरखौबो मावो बेजों लोगोसे बिसोरो न'खरखौबो सामलायो नङा होनबा जायफोर माने साख्रि मावो बिसोरनाबोथ' फिसाफोर थायो खायसे खायसे हाबा जानायफोर बिसोरो माने फिसाखौ लानानैबो माने माबेबा समाव जोङो नुनो मोनो दिउटिबो मा दिउटिफोरखौबो बा गावसोर जा मावनांगौ बेफोरखौ मावनायखौ साख्रि फोरनि जा खामानिफोर बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो नङा होन
औ नंगौ नंगौ आथिखालाव जों आरो नुबावो माने ओरैबा जोंनि आइजोफोरा गोजौ लेभेलनि गेलेनायफोरावबो बुहुत बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि गेजेराव लाइमोन सासे अंकुसिता बर' बिथाङा हादोर नाङैनो बक्सिं चेम्पियन जानानै जोंनि जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे सासे अलंबार बायदि जानानै देखायदों नङा होन
औ
बेफोरबादि माखासे बिसिनि मावनायखौ जोङो एबा हिनजाव माहारिफोर जों समाजाव जोंनि हारियाव गिदिर गिदिर अफिसार एबा खौ नुनो मोनो भारतबर्सनि
औ
जालांनाय दङ बिथाङाबो बै दासिनो सान नाथाय बेबो आजिखानि प्रेसिडेन्टआ हिनजाव माहारियानो जाहैबाय आरो गोदो मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार जानायबो दङ। बिसोर बेफोरबादि माने जोंनि जों जोंनि लाइमोनफ्रा माने
अ दाइमर
बबा जोङो सिङाव सिनानै थानो नाङा आरो अब्लासो जोङो। सासे लाइमोन जानानै बा सासे सिख्ला जानानै बा सासे बिमा जानानै जोङो। समाजखौ समाजाव गोग्गो माने मोनसे माबा लाबोनो हागोन मा होन थासारि लाबोनो हागोन नङाबा जोङो जेबो औ अब्लालाय दोनथ'लायनोसै
औ नोंथांजों राय्लायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय दे एसेनोसै